हेल'
हेल' आं सानसु सुनि ओंखाम जाखांना जिरायना दं
अ नोंथांआ ओंखाम जाखांबाय होमबा
ओंखाम जाखांबाय
उ नोंथाङा ओमफ्राय मा ओंख्रि जानाय दिनि
दिनै मंगलबार नालाय जोंहा मंगलबाराव मिरामिस जायो
औ
ओमफ्राय फाजा बानलु हाथायनिफ्राय बायना लाबोदोंमोन बानलु गिदिर जादा
औ
बेखौ बांगन थायनै होनानै एवना जादों हो
गोथाव जादों होमबाना
गोथाव जादो
ओम
ओं गायखांबाय दे
हेल'
हेलौ
नोंथाङा ओमफ्राय बानलुखौ माबासो एवनाय नोंथाङा
थाव थावखो माबानानै एसे बारा होनानै एवनांगौ आरो होमबा गोथाव जायो
नोंथाङा मा मा होनायथ' एवनाय समाव
एवनायाव पियास होदों बानलु ओमफ्राय बांगन होदों ओमफ्राय आरो फिनदिफाजाबो एवना एवबावदों आरो
औ भिनदि भाजाबो एवबावदो होमबा बे खाजाया खैथा जादों जोंनि ओंखाम जानायाव
हाजाया मोननै मोननै जानायसै आरो
उ
मिरामिस गोजाना माबा ओंख्रि गैला आरो
उ फाजा गोजा ओंखाम गुदुंजों लगायाना जानो गोथाव जादों होमबा
औ
ओमफ्राय नोंथाङा जेने गोनां दाथ' भिन्दी आरो बानलु होनदों नालाय बानलु गिदिर ओमफ्राय नोंथाङा बिनि आबादनि बागै मिथिगौ नामा बिनि सोमोन्दै
बानलु भिन्दि आबादखौ मिथिगौ आं बानलु गिदिरनि आबादखौ बारा एसे मि बांङा आं आरो मा मा होयो जों सालानसो फाननाय लाबो बायना जायो आरो
ओम
बेलेगनिफ्राय बा सालान फैयो ओम बेलेग जायगाफोराव गाया बे शिलंफोराव
उम नोंथाङा भिन्दियाफोरनि बागैथ' मिथिगोन होनदों नोंथाङा एसे खोनथानो हागोन नामा एसे सम मान
भिन्दि आबादाथ' जोंहा दा आदा बिगायानो गायदो आदा बिगाखोनो ओ न'निनो
अ ननि
न'निनोदि ओमफ्राय न'आवनो गायदो आरो जोंहा फिसालाया
ओम बोरै मावनाय खोन्थानो हागोन नामा मोजांङै फासनिफ्राय
बोरै मावनाय माने बिदिनो अखाजों फार्स्ट टाइमाव गायनाया खननै गायनाया ओरैनो थांगारदों आरो ट्रेक्टर होफिननानैसो गोदान गायफिननाय जादों आरो दा ओमफ्राय दा ओ एसे फिसा फिसायावनो हासार होनानै हा खोबनानै होदों आरो
हा खोबना होनानै दा मोजां जाबोदों आरो हासार होबाय नालाय
ओम
बिराद गिदिर गिदिर जाबोदों जब्द' जब्द' दानाय बारायबोदों
ओम ओरैनो मा हासार होनाय
ओइ बारा माबा हासारा माबा होआखै माबाजों ओ पटाससो सुपारल' होदो
औ ओमफ्राय
इउरिया होनायसो
ओम
अखा बोथोराव इउरिया होजायाना गिसि थाखानाय नालाय सुपारजों पटासजोंल' होबाबो जायो
ओम
माबा मेसें बोथोरावसो इउरिया होनांगौ
ओम
गोरान टाइमावसो
ओम
ओम
ओमफ्राय
दा आरो मोजां जानानै ओमफ्राय दा खनसे खननै फानजाबाय ओरैनो बारा बुरजा ओंखाराखै आरो थाइजेननायाव
ओरैनो पार्स गायनानै बेसेबांसो बेसेबांसो लेट जानाय जेनेबा पास गायनायनिफ्रायै दा जानायलागै बिसोरसो
अखाजों गायनो हायाखैना थब मास मोनसेयानो थाफ्रामदों बेनिफ्राय एवलाय अखा हालाय
ओम
गायदोंमोन गायनायाबो आरो रज'आ रज' आथा रज'वा ओमफ्राय आथा र'जदो ओमफ्राय आरो गायलायबाय आरो अखासो बुथाबजोबलायबाय
ओम
बे दा लास्ट टाइमावसो गायनाया थानायसै आरो
हबा थांबावबायबा फाननो मोननाया। दा बे सान दा
दामाथ' दा बारा एसे गैद्रायैबो नङा दङ। फारला जों न'निफोरखौ लांबा देरस'फोर लायो एक्स' त्रिस थाखा लायो फाललासेयाव
ओमफ्राय।
ओमफ्राय आरो गावसोर फाननाया आरो दुइस' फालला फानो।
औ से नांखागो बेसनो
ओ लाबाथ' नांखागोनानो
औ
प्लास्टिक थाङो रानो
उ
नोंथाङा बे आदा बिगाखौ' गायददों होनदों ओमफ्राय नोंथाङा बे बेसेबांस्रि जेनेबा ओरैनो ओंखारगोन सानो जेनेबा फानजाथ जाबा।
फानज थाननाय जाबा माने माने ओंखारगोन महनसेनि बारगोन बारनोबो हागौ आरो।
बारनो बो हागोन ना
उ बारनोबो हागौ महनसे नङाबा मालाबा सय स बारला, सात बारला बिदिबो जागोन। माबलाबा मोजाङै थाइबा आरो महनसेनि बारनोबो हागौ आरो।
उ
दाथ' आदाखौ आदा खावसे ओ हाजिराबो लायासै नालाय
उ
आदाल' खोबनानै हा खोबनानै होनाय जादों। बे आदायासो थायग्रोदो आरो दा ओमफ्राय दा खावसेखौ दासो बिबार बारदों।
औ बाल ले दा बदबार
लेट जाबावदों आरो थारमाने हारसिं खोबस्लाबनो हायाना। अखा बोथोराव आरो हाग्रा सनस्लाबनो हाया बिदि जाहैयो। ओंखायनो लेट जानानै खावसेया लेट जानाय जादों। खावसेया आरो आगोरथिया ओंखारनाय जायो बे आरो।
उ
हेल'
खोनादों ओमफ्राय नोंथाङा मा सानो जेनेबा नोंथाङा? बेसेबां सो ओरै थांगोन नोंथांनि कर्स पारसनेल गायजेननायनिफ्राइ
गायनायाथ' फैसाया बहुद थांनाय जाबाय आरो। मानो होनोबा ट्रेक्टरनि ओमफ्राय आरो भिन्दि भटाननि
उ
भिन्दि बिदानावबो माबा थांनाय जादों। ओरैनो हाजारसेसो थांनाय जादों आरो।
भिन्दि बिथानाव ओरैनो भिन्दियानो पासस' पेकेटसेयावनो पासस' पासस' ओ पन्द्रस'सो थांनाय जादों आरो पेकेट दाम बायनाय जाबाय नालाय खनथाम जाबाय जाहैबायना खोनायाखै
खोनादों
पास्स' आरो ट्रेक्टरनि हो
होनोमबाथ' माबासो जादों?
ट्रेक्टर एवनायाबो साराय तिनस' बिगा
अ
साराय तिनस' आरो सैनै होनांगौना। सैनायाव आरो सातस' थाङो। बहुदबार एवनाय जादों आरो ओम
उम
खनथाम खनब्रै एवनाय जादों थांदो दुइ हाजार तिन हाजारसो थांनाय जादों आरो
थ' खननै खनथामसो फानबानो ओंखारगोन इखिनियाना
औ
ओमफ्राय
नोंथाङा मा खालामदो
आं मोसौ दोस्लायनो फैदों खोनादों
खोनादो दे
मोसौ दै दंफैदां मोसौआथ' जानिया मानैल'सो दंमोन
औ
उम
गाइखेर ओंखारोमोन दा ओमफ्राय गाइखेरानो ओंखारला देरबायना मोसौ फिसाया
अ मोसौआ गाबिन जाबायदां
मा माथो खोनादो सोरनिबा
मोसौनो दै दौनो र'
दे सोरबा माथो होदो नामा नोंथांखौ
ओम माथो होदोंमोन गामिनि मोसौ दै दौनायावनो लोगो मोनदोंमोन बारिखि हिसाबै गावसानि बारियाव माबा मावदों खोमा
उम
ओम
ओमफ्राय
ओम
नोंसालाय जेबो जुनारफोर गैया
होम जुनारा आं अमा लायो आं
अमा लायो
उ बोरमा गैया मोसौआबो माथाम दंमोन मासे फानबाय मानैल'से
औ
अमाया माखासेमनो दङ
इथास ददों ओर ननो
अमायाथ' दा दसथायानो दंखोमा
दस्था
फाराम बायदि जाना दं आरो ओं
नोंथाङा होमबा अमा लानानै जायो होमबा
अमा लानानै जायो बिजनेस होयो
उम
फाननानै गुन्दै बायना होयो
द
बिस अमायाबो अमानि गुन्दैाबोथ' नब्बै थाखा मानि एकस' बारला
उ
बहुद फैसा थाङो आरो
उ नोंथाङा सानसेयाव ओरैनो खै बासो अ मा दार
आं खननैल'सो होयो मानो होनोबा अमा बुरजा ना होफ्लेबाय थानाय हा होबाय थानांगौथ' आदारा हो
टाइमा ओरै खथासो होैयो
टाइमखौो ओरैनो फुंनि आठथा नथाव होनाय जायो आरो बेनिफ्राय आरो बेलासिनिखौ आरो तिन सत थिनथा सारिथा बिदियाव होयो आरो बेलासिनिखौ खननैल' होयोोन आरो फुङाव खनसे बेलासि खनसे ओरैनो सानावनो होनाय जायो आरो
उ
ए
मिलायदो होमबा होनदो जेनेबा नोंथाङा हदाल सिगांफ्रायायनो जाखाग नालाय दाउ हु दा जालांबाय दाो खायसेनाथ' टाइम जाब्लानो गाबखायो नालाय
थांा ह होनबा सानुआव गाबनाय जाया ह होनोमबा
सानखौ गाबा फ फुङाव गाबो खनसे ओमफफ्राय आरो मोना मोना आदार न्टा टाइमाव खाबो आरो
ए एे
हुदा जाबायना
ए
हदा जानायखाय माबाला गाबला
नोंथां होमबा जोंनि रोंनायखौ बेखेाव दोनथ'नोसै
दे लाखि होमबा गोजोनथों